औ नोंथां।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलिरि नोंथांनिसिम।
औ नोंथांसिमबो।
औ नोंथाङा मा टपिक्सनि सायाव एबा मानि सायाव ओ सावरायनो थादों नोंथाङा।
औ बिब्दिनो आंनि बादिब्ला बिदिनो आबादनि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां‌।
औ सावरायनो हागोन नोंथां बिदिदां आं नोंखौ गिबियावनो ओ सोंथि खालामजागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव‌ ओ जिहेथु ओ फसल आबादफोरनि एसे सायावबो एसे सावरायजागोन आरो। नोथां जिहेतु मैगं थाइगं बे दैज्लां बोथोराव मा-मा मैगं गायो एबा माबायदिनोसो जोंनि गामियाव आबादखौ माबायदि बानायो बेफोरनि सायाव सावराय थागोन्रा नोंथां।
औ-औ थारैनो हागोन नोंथां।
आ बिदिब्ला नोंथाङा बे ओ आबादनि सायाव एसे ओ गुवारै हायाब्लाबो एसे सुंथाथाबैब्लाबो बुंनो हागोनना नोंथां।
माइ आबादनि बागै नामा नोंथां।
औ औ बे माइ आबादनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा औ ओ बिदि अ। माइ आबादनि सायाव एबा गिबिनिफ्राय लानानै ओ जोबजासिम जिखिनि हायो सुंद'यै। ब्लाबो गोलावै नङाब्लाबो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां। जों जों बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां
अअ
बि फोनायनिफ्राय लानानै जोङो जोबनायसै लासे नोंथां बिब्दिनो जोङो माइ माइलि बेखौ दैयाव साननै एबा सानथाम सोमना दोनो।
औ औ नंगौ सैथो औ
सोमना दोननायनि उनाव बेखौ बोखांना लायो जोङो बोखांखांनायनि उनाव बिदिनो बेखौ फोननो थाखाय जोङो बिब्दिनो दुब्लि फोथाराव बिदिनो हालेवग्रोना लायो नोंथां हालेवनानै एबा जावग्लिनानै लायो। जावग्लायखांनायनि उनाव नोंथां बिदिनो दैनि गोनांथि जायो नालाय नोंथां अखानि दै नङाबा इदिनो गोबां मेचिनफोरजों सारनाय दैजोंबाबो जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ सैथो औ
अखा गैयाब्ला बिदि मेचिनफोरजों सारनाय जायो बिदिनो आरो बेखौ हालेवखां खांनायनि उनाव दै सोखांनायनि उनाव बिदिनो फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ सैथो औ औ
होनायनि उनाव बिदिनो जोङो गोबां बायदि बायदि माइ दङ बेयावबो जेरै बिदिनो मा होनगोन बेखौ माइब्रा दोङो जोसा दोङो आसुमाइ दोङो नोंथां बिदिनो रनजित बायसमुथि बिबदिनो बायदि बायदि माइ दङ औ बेफोरखौ जाहाथे ऐ आबादारि फोरा बेगफोरखौ फोना लानानै दैज्लां समाव बिदिनो थामजि दिनसो थानानै एबा फुं माबायाव जेनेबा बे खुंनो टाइम जाबा सम जाबा अबेखौ फुनानै जोङो बे बिदिनो दुब्लि फोथाराव गायनो गोनां टाइमाव बिदिनो उम आलिफोरखौ दानग्रोना लायो नोंथां
औ औ सैथो औ औ
फुना लानायनि उनाव नोंथां बिदिनो हालेवो बेखौबो इयाव गायनो थाखाय जोङो खोथियाफोरखौ फुना लाखांनायनि उनाव
औ औ औ औ
बिदिनो आरोबाव बिब्दिनो गोबां हा गायबाथ' नोंथां बिदिनो हाजिरा थाजिरा लाखानांगोन नालाय इदिनो
औ औ सैथो औ औ
आइजोफोरखौ बिब्दिनो लिङो आरोखि औ गायनो थाखाय बिब्दिनो आरो बेयाव उम हासारबो होयो खायफा खायफा आरो सोरबा सोरबा हासार होआ बिदिनो माइनि मोजांनि थाखाय हासार बाहायो आरो। बिदिनो गायो औ बिदिनो आरो
अ नोंथाङा आं नोंथांनि सायाव मोनसे सोंथि सोंजाबावगोन नामा नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि गामियाव जिहेतु बे आबाद फोथारनि सायाव आं एसे मिथिबावो लुबैदों हरसे नोंथां मोननि गामियाव मा मा आबाद आबादनि मुंफोरखौ गायनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां थारैनो हागोन माया माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि गामियाव नोंथां बिदिनो बानलु बिब्दिनो आलु बिब्दिनो जिंखा बिब्दिनो बिदिनो आरो लाइ लाफा गोबां बायदि बायदि मैगंफोर गायो नोंथां
औ औथ औ
औ बिब्दिनो जोङो बानलुखौबो गायो
औ बिग औ
आलु गायो जिंखा गायो औ
अ नोंथाङानि सायाव माबाफोर फंसफोंनो दंमोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांमोननि गामियाव माबोरै आबाद मावनाय जायो बिसोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथांनि थारैनो
औ
एसे बायदि एखे रोखोमैनो जोङो माइ आबादखौहाय गायनाय जायो जेरै जोङो गिबियावनो फोथारखौ एबा अ बे दुब्लिखौ जोङो हालेवनानै ञञ जायो जायोब जा
द'ऐ
बे जायगायाव म बेेखौ बे बे माइबलिखौ सोमनानै दोननांगौ गोनां जायो आरो बेखौ संखांनायनि उनाव जोङो बोखाङो आरो बोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बिदिनो जों बेखौ माबानाय जायो आरो होनाय जायो आरो फोसंनाय उनाव जिहेतु जि जोङो थामजि एबा थामजिबा दिनसोनि गेजेराव जों बेखौ फुनाय जायो आरो फुखांनायनि उनाव जों बेखौ गायनाय जायो औ औ दाय औ गायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव माखासे हजयो मानो मललााय बिखौ आ म म बाबुरखौ बि बिदिाय औ औ औ औ बिदिनो आरो हासार आरो बिदिनो मुलि आरि आबाद बेफोरबायदि बायदि बायदिनो हागोन आं ख जायो नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां
औ औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो हानो थाखाय जोङो आरोबाव बेखौ फि आरोबाव बिदिनो जोङो हायो माइ आबादखौ आरो हास'नायनि उनाव जोङो बेखौ जोो बाननानै लाबोख लाबोोयो आरो बेखौ जोङो एसे नायो आर नाखांनायाव जोंो बेखौ बे आबादखौ बिदिनो माबानाय जायो आरो सेदिथ बेखौ जान जायो एबा जों फाननानै गोबां आरजिनो हायो बे आबादखौ औ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि सोंजाबावगौमोन नामा नोंथां
औ नोंनो थारैनो सोंनो हागोन
औ नोंथांमोननि गामियाव जितु बे बानलु आबादखौ माबायदि मावनाय जायो बेखौ एसे हागोन नामा नोंथाङा
औ थारैनो हागोन नोंथां
औथ मजाल
जोङो बिब्दिनो बानलु आबादखौ मावनो थाखाय नोंथां जेनेबा बिदिनो गलाफोरनिफ्राय बिदिनो बेगरनि गोनां जनायनि थाखाय बिनो ज नबा ग फोरनिफ्राय लाबोनाय बिदिनो हायाव माबा जावै आरोखि बिब्दिनो फुलि जानायनि उनाव नोंथां बेखौनो जावायग्राना लाखांनायनि उनाव फुलि जायोना नोंथां?
औ औ सथ औ
ओमफाय बिखौनो आरो बिब्दिनो हालेवग्रोना लायो नोंथां
औ औ सस
औ बिदिनो आरो हाग्रा जायैनि थाखाय नोंथां हालेवग्रोखांनायनि उनाव बिदिनो प्लास्टिक बनानै नोंथां जोंनि जाय जायाव बिदिनो फालाव बानलु बिफांखौ गायो आरो नोंथां
औथत भाय बेाय बानलु बानलु फोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ बे बानलु फिथाइनि सायाव माबाफोर बुंनो नागिर दंबावामा जे नोंथांमोना बे बानलु फिथाइखौ मा खालामगोन उनाव बे उननि समाव बेफोर फेसे म नागाना मानि जा।
औ औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ एसे फोरमायोन
जों बिनो बुं बिदिदि बे बानु बिफांखौ जोङो गायनानै बिदिनो हानाय टाइम जाब्ला जेब्ला औ बि्दिनो बेखौ जोङो बिदिनो जायोबो बिदिनो आरो जोङो बेखौ फालांगियारि फानोबो आरो नोंथां बिदिनो बाजारफोराव लाङो औ नोंथां
नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंज सोंनो लागा दंमोन नामा नोंथां
औसांसां जागोन नोंथाङा नोंथांमोन गामियाव सुाम आबादखौ माबोरै गायनाय जायो बिसोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
मान
औ जुखामा बारनि सायाव नोंथां
औ नंगौ थारैनो जोंबो होखाम आगादखौ बेफोरबायदिनो खालामो जों एसे जोङो गिबियावनो गलाफोररायनिफ्राय ब बबा मोनसे स निफ्राय जोङो बेखौ बे बेगरखौ जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरो बिबारखौ बायखांनायनि उनाव जोङो माखासे जावफ्लेनांगौनिबो गोनांथि जायो जाव खगैनांगौ एबा जनो हालेवनांगौ आरो बेखौ जोङो बेदि जोङो बेगरखौ फोनानै होनाय जायो
बि
औ आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ बेगरफोरखौ फोखांनायनि उनाव जोङो बे जाहाथे दंफां जागोन अब्ला बे दंफांखौ जोङो बिदिनो बेयाव फिथाय थायगोन आरो बेखौ फिथाइखौ जोङो बिदिनो से बाजारफोराव एबा गलाफोराव बा सपफोराव बा दखानफोराव बिदिनो फाननाय जायो एबा जानाय जायो जोंनो फोरा बिदिनो औ नंगौ सैथो जोंनि बिबायदिनो फाननानैबो जों गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां नोंथांनि सायाव आं मोनसे सोंजाबावगौमोन नामा नोंथां सोंथि सोंजाबावगौमोन नामा नोंथां औ नोंथांमोन नि गामियाव जेथु बे औ गोनारखौ माबायदि बानायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां जोगोनार आबादनि सायाव औ एसे फोरमायनाय होदो
बिदिनो जेनेबा जोङो गला बिदिनो नार्सारि एबा गलानिफ्राय लाबोनानै बिब्दि आरो बानलु आबादनि बायदिनो बेबो बेसे बिदियानो जागोन नोंथां जेरैहाय जोङो बेखौ माबा बिदिनो जावग्लिनानै बेगरखौ जोङो जावै जावायग्रोना लायो नोंथां जावायग्रोना लायो सरि गोरोनथि जादों नोंथां बिब्दिनो जा बेगरखौ लाना फैयो नोंथां औ बिब्दिनो जोङो हाखौ हालेवग्रोनानै लानानै बिब्दिनो जोङो होयो आरोखि बेयाव होनानै बिब्दिनो मुलि सुलि होनानै नोंथां
औ औ सैथो औ
बियो थाइब्ला बे देरब्ला बिदिनो जोङो न'आवबो जायो बिबदिनो बाजार एबा माब गलाफोरावबो जोङो फानहैयो नोंथां
औ
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा जे आंनो बेफोरबायदि आबादनि सायावसो सावरायनायनि थाखाय
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय औ दे नोंथां औ दे औ बिदिब्ला दे नोंथां